हेलौ
औ। नोंथां आं दायो नोंथांजोंहाय बेखौनो सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथां जोंनि जे ओ ना हमनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां। सावरायजागोन ना?
औ नोंथांखौ सावरायनो हागोन दे। औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बुंलां औ
औ। नोंथां जोंनाथ' ना हमनाय होननानै बुङोबा जों गोबां रोखोमै माने गुबुन गुबुन रोखोमैहाय ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथां माने मोनसे रोखोमैल' नङा गुबुन गुबुन रोखोमै जोंङो ना हमनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय ओ दैमाफोराव जोङो ओ ना गुरनायखौबो नुनो मोनो जेरै मा होनो जेन'बा आ जुदि ओ सान्दुं गोसाफोरावहाय दै दैमानि जि सिङावहाय दै थांनाय जिं सिङावहाय जुदिहाय गुरोबा बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि नाफोर खौ मोन नों थां जेरै नाथुर ओमफ्रायहायो बिदिनो नाथुरनि अनगायैबो बि दिनो ओ सें ना ओमफ्राय ओ गुबुन गुबुन फिथिख्रि बा लाख'वा ओमफ्रायहायो उम उम मा होनो बेखौ गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना? बेनि अनगायैबो जोङो खांख्राइ औ गां जेमा खांख्राइ बेफोरखौ जोङो ओ दुब्लिफ्रावबो मोननो हायो। आरो बिदिनो हमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनो बैयावहाय मा होनो दैयावहाय थांनानैहाय जि हमहैनाय ओ जे माबा सानानै जे सानानै हमनायखौ नुनो मोनो जोङो जेन'बा बेखौहाय जोङो मोनायावहाय जेखौ सानानै दोनहैबाय ओमफफ्राय हरावहाय माने नांनानै थागोन नाया ओमफ्राय अखानायै जोङो बेखौ लायनायखौ नुनो मोनो आरो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोङो मानो दै दाथ' दैलांनि सम नालाय जेब्ला दै फैयो दै फैजेननाय समाव जोङो बै लाफिफोर लानानैहाय ऩङाबा मुस्रिफोर लानानैहाय जोङो मा होनो दै गेजेरावहाय माने सानायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफाय बिनि अनगायैबो जोङो दै गेजेर गेजेरावहाय थांनानै हौवाफ्रा सारहैयो आरो ना हौवा मानसिफ्रा जे सारनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेराव बेजों जोङो गोबां रोखोमनि नाफोर खौ मोनो जेरै बै नाफोर एलेंगाफोर ओमफफ्राय नास्राय बा आ बेलेग बेलेग रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौहाय मोननो हायो आरोना सारनानैहाय बिदिनो सल'खा ओब बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो आरो ना बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो जे‌ब्ला दैया रानो अब्ला जोङो मुश्रि हाय माने दै नाया जेब्लाहाय रानबा दैया लासै लासै रानोबा नाया माने दावखोनानै थाहैयो आरो ना बहा दै दं बेखौ नायिग गिरो नालाय नाया थ' दैया रानलांनाय बायदि मोनोबा बिसोरो बिराद माने खरायैहाय बिसोरो दावखोयो आरो बै गावसोरनि दैयावहाय जेन' बिसोरो थाहैनो हायो आरोना औ बेखौ नागिरनानै बे समाव जोङो मुस्रिखौहाय साथेनानै दोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय बियो दैया हायो बेजोंहाय माने जेरैहाय फैदों बेजोंहाय जोङो सानानै दोननानै बे नाया बे मिस्रायावहाय हाबो आर ना माने दावखोनानै थायो बाहाय जोङो मुस्रियावहाय एसे एसे आहां हग्रा होनानै दोनो आरोना नोंथां जेन' बे नाया फैनानै जेन' बावहाय हाब थाबनानै थाफहैनो हायो आरोना बिदि होनानै जोङो बिदिनो बै ना फिसा फिसा ओ नाखौहाय मोननो हायो आरो ना बिदि इ दावखोनाय आरो नास्राइफोर ओ बि बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो दै दैफोरखौहाय दै फिसा फिसाफोरखौ नङाबाबो ओ राननायनि सिगां जोङो दैफोरावहाय बि बिदिनो जमा जमा दै थानाय नियावहाय जोङो बिदिनो ओहो जेंसिफोर होना नै दोनो सेना ना नाया बाव हाबनानै थायो आरो बिनि उनावहाय दैया रानलाङोबा जोङो बे बेखौहाय सारो आरोना नोंथां सारनानै बेखौ माने जोङो दैखौहाय सारजोबनानै माने बे बोर माबायावहाय दै थानायाव वहाय जोङो बेखौहाय हमो आरोना नाखौहाय
औ औ
औ आरो बे जुदि बिनि अनगायैबो बिदि हमनायनि अनगायैबो जोङो ओ हौवाफोरखौ बिदिबो नुनो मोनो जे खैजेमानि बिदैफोरखौहाय बिदिनो फि बिफां लाइफांनिफ्राय ओ थुख्लायनानैहाय लायनानै जों बेखौहाय माने माबायावहाय दैयावहाय ना बेखौहाय ओ बोनहैनाय नुनो मोनो आरोना बोरसिजोंहाय औ औ नोंथां बिदिनो बोननानैहाय माने जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोम खोमनि नाफोरखौ मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननिजों माबायदि माबायदि दि रोखोमैहाय ना हमो नोंथां?
औ ओ ना हमनाय होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो आ ना सारनानै जों हमनो हायो आरो बोनानैबो हमनो हायो आरो जों
औ
ओ दा जों ना सारनाय ओ ना सारनानै जेरै जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो ओ मोनसे हाखर बानायनानै दोननाय जायो। आ बे ह खराव जाहाथे ओ अखा हानानै दै जायो बे दैया बे हाखराव थानानै नाफोर नाफोरा जाहाथे बेयाव हाबनो हायो आरो जों बे नाफोरा हाबनानै थानो थाखाय जोङो गयनि दुखा हा बायदिसिना बेफोरबायदि हाग्रा दोननानै जोङो बे हाग खराव हाग्रा दोननाय जायो आरो जाबोरफोर जाहाथे बेयाव नाया हाबनानै थायो औ बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ बे जेब्ला जोंना बि बिदिनो सान्दुं गोसा जायो अब्ला जोङो ओ बे हाखरसिम थांनानै जों बे हाखरनि दैखौ सारनानै ओ बेयाव ना हमनाय जायो आरो
औ मा मा ना मोनो नोंथां?
थां ओ बिदिनो फिथिग्रिना ना बोथिया
मावा ना मावा बेफोर आरो सें ना गोरिना बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो आरो जोङो उम बेनि अनगायैबो गिदिर गिदिर बिलोफोराव ना हमनाय जायो ओ जेराव जोङो ओ जेराव जोङो हेंगार खानानै दोननाय जायो बे बिलोफोराव बे बेलेगफोरावथ' जोङो गोबां रोखोमनि ना हेंगारनानै दोननाय जायो जेरै- बिदिनो पामप्लेट, पं पामप्लेट, सिलभार ना आरो रौ ना बे बेफोरबायदि माने गिदिर गिदिर नाखौ हेंगारना दोननाय जायो आरो ओ गिदिर गिदिर माने बिदिनो जोङो ओ बेयावथ जों फिसा फिसाखौसो हेंगारनाय जायो नालाय बेनि उनाव जोङो ओ‌ गोबाव समसिम बेखौ दोनो ओ हमालासिनो जाहा- बे गिदिर जायो जों बोसोरसेयाव लासैबो बे बेफोर नाफोरखौ देरथो होननानै दोननाय जायो बिनि उनावसो जोङो बेखौ बिलोफोराव जोङो बिदि उम बे आवटार ना बोग्रा आवथारा बेजों ओं बेजों जोङो बोनानै हमनो हायो आरो बे नाफोरखौ। बे बेनि थाखाय जोङो फिसिनानै बे बिलोयाव दोनखायो। अब्ला जोङो सम फैब्ला नाथाय बे आ जेरै जोङो मागो, बैसागु बेबायदि टाइमाव जोङो खौ बोनाय जायो आरो बोनानै जानाय जायो आरो
ओरैनोथ नोंथांमोननिजों मा होनो बिदि ओ बिजनेसनि थाखाय माने फैसा खामायनो थाखाय बिदिबोथ‌ ना दोननायखौ नुनो मोनो ना नोंथां ना नोंथांमोननि जों बेफोरबायदि माने रांखावरिनि थाखाय फैसा खामायनो थाखाय बिदिनि नाफोरखौ फिसियोना फिसिया नोंथां?
मावनांगौ फिसियो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव दङ गामिफोराव ओ सानै साथामसो बिदिनो लोगो नाङो आरो बिसोरो सानै साथामसो बिदिनो ओ लो साब साथाम साब्रै साबबा बिदि माने ओ एसे बुरजा लोगो नांनानै ओ बिदिनो हाखर गिदिर गिदिरफोराव बिसोरो ओ ना फिसियो आरो
बेयाव ओ ना हेंगारनाय जायो बेयाव हेंगारनानै
ओ बिसोरो मालाबा माबा मोनसे फुजा खर्म' जेरै माबा मोन ओ मागो, बैसागु बिदि टाइमाव मागो टाइमफोराव बिसोरो बेनाखौ बोयो बेना खौ बोनानै बोनानै एसे फानो आरो एसे न'आव जानो लाखियो आरो
आ एसेखौ फाननानै बिसोरो ओ बिदिनो हाथायफोराव फानहैयो बाजारफोराव फान होयो बेफोरखौ फाननानै रां खामायो आरो रां खामायनानै रां खामायनानै बिदिनो न'नि नांगौ मुवा बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा बेफोराव माने बे रांखौ बाहायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गावनि न'खरखौबो सोलिलांनो थाखाय बिदिनो ओ बिदिनो ओ जे ना फिसिनानै फाननाय जायो बेफो बेफोरबायदिनो ओ खालामलाङो। आरो ना फिसिनानै बिदिनो सोलिलाङो न'खरखौ गावनि न'खरखौ सुंथायो आरो बिदिनो औ
औ
नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो दङ नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो दङ बिदिनो ओ जुदि बिदि ओ माने दै जियानिफोर थायोबा माने राननो रोङै जेनबा बिदिनो दै थाग्रा दङ। बा जोङो बेखौहाय मोजाङैहाय जेन गोथौ जावनानैहाय जोङो बेफोरावहाय ओ माने नाफोरखौहाय दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ न'आव जानो हायो जानायजों लोगोसे जोङो माखासे ओ नांगौ जान नाय फोरावहाय जोङो जों बेफो खौहाय फाननानैहाय रांबो खामायनाय एबा आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों नोंथां दा नोंथांनि सोमोन्दैथ गोबां ना फिसिनाय। आरो नानि सोमोन्दै आरो माबायदि हमो बेखौ मोनथिनो हाबाय नोंथां। दा गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।